हेल खलुमबाय थां
औ जोङो दा सायखना लानाय आयदा बायदि जोङो सावरायनोसै।
नंगौ
औ जोङो दा दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो लायदों बेनि सोमोन्दै नोंथा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
दावबायनाय होनबा नोंथाङा माबोरै दावबायनायसै होनना बुंदों?
जेनेबा गुबुन जायगायाव थांनानै जेनेबा रोंगौथि मोननाय लावखार ओंखाम जानाय बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथां नोंथांनिसिम मिथिनो लुबैदों।
दे आं दे फोरमायनोसै बिदिबा दावबायनाय होनोबाथ जों गोबां रोखोम रोखोमनि दावबायनाय होनना बुंनाय जायो जेरै जोङो जारिमिनारि जायगाफ्राव थांनाय बा सोरबा सोरबा गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय जोंनि गोदान गोदान मन्दिरफोर थायो नङा गोजान मन्दिर
औ नंगौ औ
मानसिफ्रा जेरै ओरै काश्मिरफ्राव थानाय मा मा मोनलाय बैष्न देबि दावबायनो थांनाय बेरायनो हैनाय केदारनाथ मन्दिर बेफोराव खुलुमनो थांनाय बा राम मन्दिर दा गोदान बानायनाय आयध्यायाव बानायनाय बेफोर जायगायावहा बोजों दावबायनो थांनाय बायदियैनो बेहाय जोङो आरज गाबनो थाङो आरो खुलुमनो। बेफोरबायदिबो जाबाय। दावबायनाया आरो बेबायदिनो सोरबा फाइभ माखासेफ्रा बेरायनो थाङो आलदा हादोरफ्राव गुबुन हादोराव नङाबा आलदा हादोरसाफोराव जारिमिनारि जायगाफोर नायनो थाङो जेरै दिल्लीयावहा थानाय जोंनि जारिमिनारि जायगाफोर नायनो थाङो नङाबा जोंनि मुम्बाइ बम्बेयाव थानाय गोबां जारिमिनारि जायगाफोर दं आरो केलकातटायावबो दङ बे थुरिया मेमरियेल हाउस बे भिक्टरिया हाउस माबादि दंलाबायोना बेफोरबायदि जायगायावबो थांनानै मानसिफ्रा जारिमिनारि जायगा नाय नायगिदिंहैयो आरो बिदिनो मिथिंगायारि सोमखोर मिथिंगाफोरखौ नायनो थांबाबो बि दिबो ओ दावबायनानै मोजां मोनो मानसिफ्रा समायना मिथिंगायारि समायना महरखौ नायनो नंङाबा लैथोफोर नायनो थांङो जेरै दैमा दैसा नायो थांङो नंङा होनबा नोंथां औ बेबायदिनो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय खिं औ जारिमिनारि दावबायनायफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों आं नोंथांनि सिगाङाव अ जोंनि ओ जोंनि हादरावनो थानाय जेरै ओ जारिमिनारि जायगा हबा उरिस्साफ्राव दंना मोनसे कर्नाक सान टेम्पोल होननाया खोनादोंदा नोंथांङा
खोनानो मोनाखैमोन मोननायलाय आंङो दिनैसो खोनादों नथाङा बुं
बे मोनजि दं बेफोर जायगाखौबो नायना बेरायनानै गोबां गियान मोननो हायो मानसिफोरा।
औ
नंङा होनबा? औ औ आरो बेबायदिनो ओ ओरै एलुरा आरो फेलिफेन्टा केफ होननाय दंना? खोनादों नोंथाङा मुम्बाइआव दंङ लैथो गेजेराव दंङ बियो औ आरब महा सागर आरब लैथोनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि जायगायावबो थांनानै जों गोबां गियान मोननो हायो। बेफोरावहाय हिन्दु धोरोमनिबो मन्दिर दं थे दं बुद्धिस धोरोमनिबो दंङ आरो ओ जैन धोरोमनिबो बिखाव दंङ मुरथिफोर बेबायदि नुनो मोननाय जायो आरो गोबां खोथा मोनथियो बेफोर जायगायाव बेरायहैबा बिदिनो नोंथाङा माबाफोर जायगा बेरायहैबाय नामा?
औ आंथ बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव बेरायफेरा खै ओरैनो आसामावनो उम मोननैसो उम हाग्रामाफोराव बेरायहैबाय आरो।
हाग्रामा होनबा मा मा हाग्रा बेरायहैखो नोंथाङा हाग्रामायाव
औ ओरैनोथ आंङो काजिरङा हाग्रायाव बेरायबाय। बेनिफ्राय मानास हाग्रामा ओमफाय सुकि दारागाव बेफोरबायदि मैना फुख्रि उम इनिफ्राय फाय बगामाथि बेफोराव बेरायफेरबाय आरो।
थांङा एसे बे मैना फुख्रि होननाय जायगाखौ एसे फोरमायलाय आं बै जायगाखौ मोनथिया माने आं थांफेराखैबो।
बेवहाय बेवहाय हाजो जायगा जायो ओम बेवहाय मोनसे फु ओ गोजौथाराव मोनसे फख्रि दङ बेखौनो मैना फख्रि होनना बुंनाय जायो।
गोजौ माने हाजो गोजौआवनो दं फुख्रि
औ औ हाजो हाजो गुदियाव हाजो गोजौआव फख्रि मोनसे दङ बेखौ मैना फुख्रि होननानै मिथिनाय जायो माने बेवहाय गोदो उम गोदो गोदायनिफ्रायनो मैना दाउआ बेवहाय थाबोयोमोननो आरो ना बेनिखायनो बेखौ मैना फुख्रि होननाय जायो।
औ बे जायगाया बहा दं।
बियो जायगाया बाक्सा जिल्लानि भुटान उम ऐ हिमालय हाजो उम भुटान आरो आसाम नांजाबनाय हिमालय हाजोआव दं।
नंगौ बेहाय थांनोबा जों मा मा जायगा जानानै थांनांगोन नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ बेवहाय थांनोब्ला उम जोङो ओरैनो उम निकासि निकासि जानानै ओरै थांनांगोन सिद्दा थांनांगोन आरोना दारागाव दारागाव जि थांनांगोन आरो
मसलपुर जानानै नामा?
औ औ औ मसलपुर मुसलपुर निकासि दारागाव जाना थांनांगोन आरो जों
औ होनबा गोजान जायोना? एसे
गोजान जायो नोंथां गोजान जायो।
औ हान्था मेलानि राहा फोरा माबोरै बेफोर जायगायावहा नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ हान्था मेलानि राहाफोराथ' ओजों मोजाङानो गारि मथर ओ जोब मोननो थाङो बेटारि गारि बायदिसिना गारि बास बेफोरखौ मोननो थाङो आरो ओरैनो मोजाङैनो मोननो थाङो हरखाबैनो मोननो थाङो औ
बे मैना फुख्रि होननाया बेसे गिदिर फुख्रिया?
मैना फख्रियाथ' उम फख्रियाथ गोदोरानो उम बेवहाय बेवहाय मा मा थायो होनबा मोख्रा थायो इनिफ्राय हांसो थायो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ नुनो मोनो आरो जोङो दाउराइ बेफोरबायदि। जिब जुनारफोर नुनो मोनो आरो दावराइ मोख्रा मैदेर बेफोर उम जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
हाग्रानि मैदेर ना?
औ औ
दाउराइबो नुनो मोनो नामा बेयाव?
औ औ नोंथां दावराइबो नुनो मोनो।
नोंथाङा नुदों मेगनजों? दाउराइखो। बेहाय मोन्दिरबो दं नामा नोंथां?
औ नोंथा मन्दिरबो दङ बेवहाय उम फुजारि फोरबो थायो बेवहाय बेवहाय र मा दानाव फुजा जायोमोनथाय। जानो हागौ मार्च दानाव। फुजा जायोमोन बेवहाय मार्च दानाव फुजा जा फुजा जायो मास मोनसे ना सप्तासे ओरैबायादि फुजा जायो आरो बेवहाय
नांगौ आं र बेखौ आं नोंथांनि खुगानिफ्रायसो खोनाफेरबाय आं। मोनथियामोन बेबायदि मैना फु ख्रि दं होननानै। ओरैनोथ' आं दारागावफोरखौ सिनायो आं। थांफेराखै नाथाय आं खोनादों आरो दारागाव सौ खि बेफोरखौ फ्राय मैना फुख्रिखौ आं मोनथियाखैमोन दा नोंथांनि खुगानिफ्राय मोनथिनानै आं जोबोर गोसोखौ मोजां मोनदों। आं नायनो हांखुर जादों आरोना। बै जायगाखौ बा मोन्दिर दं बा फुख्रि दं होनना बुंदोंमोन नोंथाङा आं सानसे बेहाय आं थांनो नाजागोन। नंगौ औ सानसे समाव आं बेहाय थांनो नाजागोन। बा आं थांगोन आरो बे जायगाखौ नायनो एसे हाजो गोजौआवनो फुख्रि दं आरो ना।
औ औ नोंथाङ हाजो गोजौआव फुख्रि दं बेवहाय मन्दिरखौ म मन्दिरखौ खुलुमनो थांनो थाखाय जोङो सिरि गोबां सिरि गाखो खो नांगौ जायो आरो खमैबला दो खमै ब्लाबो
बेसेसो जागोनथाय मता मति थामजौसो जागोन खोमा थामजौसो सिरि जागोन खोमा।
थामजौ सिरि गाखोनांगौ। गोजौआव बेबोथ खम नङा मेंजोबगोन बिदिबा। बेफोरबायदियाबो आरोना नोंथां बेफोरो ओ बिदि सिरि गाखोनाय हाजो गाखोनाय बा मन्दिर खुलुमहैनाय बेफोरो जोंनि गोसोफोरखौ मोजां खालामो नङा होमबा?
औ नोंथां औ
इसोरनावहा जों आरज गाबनानै गावनि बिनांगौफोरखौ खौ बिनानै बोर बिनानै जों गावनि गोसोखौ थाजिम मोजां मोनहोयो। आरो बेबायदिनो जों जायगा दावबायबा बा मन्दिरफ्राव थाङोबा खुलुमनो जोंनि गोसोखौ मोजां मोननायजों लोगोसे जोंनि देहायारि जेंनाफोर देहानिबो जोंहा मुलाम्फा जायो। एक्सारसाइस जायो नालाय देहाखौ जों सांग्रांथि लाखोनायावहा जोंनि देहाखौ मोजां खालामो आरो बेफोरबायदि थांबा दावबायहैबा माने आरो बेबायदिनो नोंथाङा आ गुवाहाटिफोराव थानाय मन्दिरफ्राव बेराय फैदों नामा मालाबा?
आङो गुवाहाटियाव थानाय मन्दिरफोरावथ थांफेराखै ओरैनो गुवाहाटि बारनानै बे ओ मेघालयआव थांफेरबाय आरोना वेस्ट कासि हिलाव।
नंगौ नंगौ बेयाव
औ बे सोनाब खासि हिल्स बे सोनाब खासि हाजो जिल्लायाव मा मा जायगा नुबोखो नोंथाङा?
यावथ औ गोबां उम गोबां गोबां जायगाफोर नुबोबाय बेवहाय दैमा नुनो मोनदों आरो दिरुंजों बानायनाय दालां नुनो मोन्दों आरो बेवहाय गोबां गय आबाद मावनाय जायो आरो बेवहाय सुबुंनि अनजिमाया जोबोर गोबांखोनो होनजागोन आरोना गोबाङानो जायो बेवहाय आरो न फोराबो जोबोर मोजाङानो आरो जिब जुनारफोर जोबोर फिसियो दाउ अमा बेफोरबायदिनो मोसौ बेफोरबायदि गोबां फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो आरो बेवहाय जोबां आरो बेवहाय गोबां गय आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। हाजो ओनसोलाव
गय आबाद मावनायखौ नुनो मोनोना आरो मेघालयनि गया जोबोद मै गोसानो। गोसाथार जाबोला खर गिदिंलायो गोलोमफ्रुजोब बो नामा।
औ औ जानो हागौ नोंथां
नंगौ नोंथाङा जाफेरबाय नामा गय?
आङो ओरैनोथ लकेल गयखो ओरैनो जाफेरबाय। ओमफ्राय बिदि सिलंनि गयखो जाफेराखै आरो ना
ओ मोजां जानो नाथाय एसे बिथांमोना फाननाया बे खेथ्रा बिलाइ होनना बुङो जोङो बे बिलाइयाव बोनै बोनै फानो आरो मोननानै आरो बिथांमोना फाथैआवहा सुनैखौ बांसिन होना दोनो बेयाव नोंथाङा बिथां बे खासिया हारिनि गय फाननायखौ जाबोला एसे सांग्रांथि नायनानै जानांगौ नाबा सुुननिखौ जाफ्लांगोन गोबाङै सनिखौ बिथांमोना गोबां गोबां होथारनानै दोननो हायो बेखायनो एसे नायनानै जानांगौ आरोना गयखौ आरो मोजां गया नारेंखल होफायो हाइजें होफायो फाथैजों लोगोसे बयजों गोथाव मोजां जानो मोजां नाङो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो बिथांमोननि जायगायाबो जा समायना बोथोरा अखा हाबाय थायो जोमै नुयो औवा खुनाय नुयो बेनो गोबां जायगा दं आं नोंथाङा बुंनाय ओनसोलावबो आं थांदोंमोन खेबसे हुस्टं होननाय जायगा आवहाय बे व वेस्ट खाासि हिल्स डिस स्रिकआनो जायो बै जायगायाव थांनायावहा जोङो बै मारकाम भेलि होनना बुङो बेहाय थांदोंमोन आरो जुकु भेलि अफ मेघालया होनना बुङो मोनसे जायगा दङ बे लामा जिङावनो दैयाबो थांदोंमोन जास्ट समायना जायगाया मोजांथार लांदां जायगा आरो लांदां हाजो दङ आरो ना फिसा फिसा हाजो बिराद समायना जा मोजां नांदों आरोोना गोसोखौ बे जायगायाव थांनानै बेबायदिनो जों दावबायनांगौ दावबायनायावहा जों गोबां बाथ्राबो मोनथियो आरो गोसोफोरखौबो गोजोनग्लाय होनो हायो मोजां नाङो बेनो देहाफ्राबो मोजां जायो एसे नंगौ बेनो आरो हान्था मेलाफोरखौ नायनानै एसे ओ सांग्रांथि जाना सांग्रांथि लाखिनानै गावसोरखौनो मोजाङै सांग्रांथि लाखिनानै दावबायनाया मोजां नङा बा आ नङाबा जाथायफोर जानायनि बो खाबु मोनो मानसिफोरनावहा।
बिदिब्ला नोंथांजों सानैनि रायलायनाय समखिनिखौ बेखि नियाव दोन
औ नंगौ नोंथां जों मोजां नांबाय नोंथां सावरायनानै नोंथां दे। बिदिबा जों दोन्थलायनोसै।
औ दे बिदिब्ला।
उम